हेलौ हेलौ
औ हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
आंनोंनाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन सोंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां‌ सोंलाय
आं दा सोंगोन माने जानाय लोंनाय सयाव नोंथांमोननि गामियावनो नोंथांमोननि एरियावनो जानाय लोंनाय ओरैनो मा मा मैगं थाइगं गायो?
ओ जोंनि गामियाव
उम
जोंनि गामियाव ओ जोंहा लेसफ्रा लेस्रा गायो। पटल गायो।
उम
ओमफ्राय ओ बिदिनो खांख्रिघला जिंखा ओ जोंहा लाव अ बिदि बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायो आरो
उम
आ बिदिनो बिदि गायनायनि बेलायाव गामि एरियायाव जोंहा गायनायनि बेलायाव बांसिन गायनाय जायो मैगं थाइगं
उम
जोंहा ओजों टाउन एरियाफोराव बिदिखौ बारा गायनाय जाया मैगं थाइगं खो जोंनि गामि एर दिएनिउख एरियानिफ्राय बेफोर खौ मैगं थाइगंखौ गायनानै जोङो ओ थाउन फारसे फाननो लाङो आरो। ओमफाय ओ टाउननि सुबुं मानसि फोरा जोंनि ओ गामि एरियानि मैगं थाइगंखौ बायनानै जायो ओ दाम गोस साबाबो बायनानै जायो बेनो आरो। थां आरो आं नोंथांखौबो ओ नायाव गायनाय मैगं थाइगं आरो गेलेयाव ब बबेयो बेसेबां दाम थां बेखौ फंनैसो होनो हागोन नामा?
नोंथाङा मा होनदोंमोन?
न अ बिफां लाइफां बिफां लाइफां नङा नों गायनाय औ मैगं थाइगं मैगं थाइगंखौ मा मा मैगं थाइगं गाय न
हागोन जोंनि खिथियाव गायो। आलु, बिदिनो जोगोनार, लेस्रा खबि, फान्थाव पथल, थाइसुम बायदि गायो।
औ
खानानै हाथायाव फाननो लांनाय जायो। हाथायाव फानहैयो फाननानै बेनिफायनो अ'
अ' बुंलाय
जोंनिखिथ' बिदिनो आलु गायो।
औ
लेस्रा पटल, भिन्दि उम थाइसुम।
औ।
बिदिनो कबि मथर
औ।
बेफोर मैगंखौ गायनाय जायो बोथोर लाना बोथोर। बेनिफ्राय बेखौ हाथायाव फानना लांनाय जायो हाथायाव फानना लांना बिदिनो रां मोनो। बिखि बे मोननाय रांजोंनो न'खर सलायो।
औ।
उम बेखिनियानो।
औ।
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन ना?
औ नोंथां बुं।
नोंथाङा दैलांनि मैगं थाइगं खोन्थाबाय ।
औ।
औ बे मैगं थाइगंखौ नोंसा गायोना गाया?
ओ जों मैगं थाइगंखौ ना?
उम नों खोन्थानायनि मादाव माबे मैगं
आ जोंनि एरियायाव एबा गामियाव गोबां मैगं गायो ‌। बिदिनो बहुत मैगंनि गेजेराव जोंहा मैगं गाया आरो।
उम उम।
बेनि अनगायै नोंथाङा गुबुन सोंथि सोंनो हाबावगोन नामा नोंथां?
नोंथाङा दि मैगं खोन्थाबाय नोंसोरनि एरियायाव गायनाय बेफोर मैगंनि मादाव नों माबे मैगंखौ मोजां मोनो जानो?
आ उम बेफोर मैगंनि गेजेराव ना बेफोर मैगंनि गेजेराव आङो आ लेस्राखौ जोबोर गोथाव मोनो आरो।
उम।
ओ लेस्राखौ जोङो गिबि लेस्रा एवनायनि ओ ओ लेस्रा एवनायनि आदब खायदाखौ आङो स'से बुंना होनि। आ लेस्राखौ जों ओ गिबियावनो बिफांनिफ्राय लानानै
उम।
ओ बिखौ जोङो ओ दैजों ओ हाबाय हानानै दैयाव दैजों सुबाय ओ सुखाना ओमफाय जोङो सारायखौ अरदाबाव जानबाय जाननानै थाव एसे लुनानै जोङो थावखौ बाहाय ओ फुदुंनानैखि लेस्राखो जोङो सुनानै होफैबाय। होफैनानै बेखौ एरबाय एरनानै आ दा जोङो संख्रै, हालदै ओ मस्ला एबा उम बिदिनो होबाय होनानै जोङो एरबाय। एरनानै बेखौ थ' ओ एरै एरै मथा मथि ओ दस मिनिटसो सम दोननानै
उम।
ओ खांबाय आरो एबा जानो जाबाय बिदि आरो।
दि लेस्राखो जानो मोजां मोनो होनदो बिनि गायनायनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
ओ लेस्राखो औ हागोन नोंथां। ओ गिबियावनो जोङो ओ लेस्रा बेगर बायना लाबो
उम।
ओ लेस्राखौ जोङो गायनोबा जोङो ओ न'निनो हाफोराव बारियाव ओ हाग्राखौ माखासे हाग्राफोरखौ जोङो एवस्रांनानै एबा सनस्रांनानै ओ हा न'मा न'मा खोना होनाय जायो आरो। हा नौमान नौमान होनानै लारि लारि हा खोलांनानै बेयाव जोङो ओ बैसां गायनाय जायो । ओ बैसां गायनानै जोङो जिथा जोङो लेस्राया लेस्रानि बेग'रा खिलिबोयो अब्ला बेयाव ओ गन जा जेंसि मोनसे मोनसे गायनानै ओ सां बानायनानै जोङो ओ खाथाबना होनाय जायो आरो बे जेंसिखौ सायाव खाथाबना होबा ओ बिदिनो गोबाव बा साननैसोनि उनाव बिनि ओ बेग'रा खिलिनानै बेयाव मानखोलाङो आरो ओ मानखोलांनानै ओ बिदिनो साननैसोनि उनाव ओ बिफाङा बुजा जाजोबलाङो बिदिनो माल खौ लांनानै बुजा जानानै ओ फिथाइ थायो आरो। ओमफाय बे फिथाइखौ जोङो जाबाय आरो जानानै जास जानानै जोङो ओ माखासे मोननाय फिथाइखौ जोङो बाजाराव फानहैयो आरो।
उम उम उम नोंथांनाव उम नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंथाव जागोन ना? नोंथाङादि गायनायनि बागै फोरमायबाय नोंथाङा मालाबाफोर गायफेरबायना?
मैगं ना?
अ लेस्राखौ गायफेरबायना नोङो नोंथाङा नोंथाङा लेस्राखौ गायफेरबायना मालाबाफोर?
गायनायनि माबाखौ आङो दासो खोथालांबाय नोंथांनो ।
अ नोंथाङा गायफेरबाय ना?
औ गायबाय नोंथां।
अ नोंथाङा लेस्रानि अनगा आरो मा मा मेगंखौ मोजां मोनबावो?
लेस्रानि अनगा आङो ओरैनो मोजां मोनो ओ लेस्रानि अनगा आङो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो हायो आं।
दे बुं
ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव आङो ओ थाइजौ फिथाइ खौ जोबोर मोनो जानानै थाइजौ फि बेखौ आङो ओरैबायदि खालामनानै जायो आ ओ थाइजौ फिथाइखौ आङो खाजि हानानै जायो आरो गिबियावनो थाइजौ फिथाइखौ फिथाइखौ जोङो दंफांनिफ्राय हानबाय हाननानै जिरबाय जिरनानै ओ माखासे दाबा दाबा एबा सिखोजों जों बेखौ हानानै फिसा फिसा हाबाय हानानै ओ मोनसे जों गामलाबा माबा मोनसे लाबाय लानानै बेयाव दोन दोननानै ओ संख्रि दै होबाय बिदिनो फानलौ थुफ्लेबाय
औ
थुफेनानै जों खाजि जानानै मोजाङै गोथाव जायो आरो थाइजौ फिथाइखौ आङो
उम
नोंथाङा जानायनि बेलायाव मा फिथाइखौ बांसिन गोथाव मोनो एबा मोजांसिन मोनो
आं गोथाव मोननायबाथ' आङो समफ्राम फिथाइखौसो मोजां मोनो
समफ्रामखौ मोजां मोनोना नोंथाङा
उम
नोंसोरनि गामियाव खमैबाबो समफ्राम बिफाङा बेसेबांसो बिफां दङ ओरैनो नोंसोरनि गामियाव
बिदिनो बारा गैया जों गामियाव बिदिनो खम जाबाय सिगाङाव बुरजा जादोंमोन दा खमायबाय बिदिनो जों गामियाव साननो थांबाथ' दसथासो थानांगौ
दस थाफोरसो थानांगोन औ ओ ओमफ्राय नोंसिनि गामियाव मा बाथोराव बांसिन मावो ओरैनो बांसिनै
जोंनिथिं
औ
बिदि फिथाइ सामथाइ ना जायखिजाया आबाद आबाद बाथ' माइआनो होननांसिगोन
माइ गायोन'
उम
औ ओ माइ गायनाइनि माइ गायनाइ माबोरै गायो बेखौ ससे
अ हागोन हागोन माइ माइ गायनो थाखायथ' गिबियावनो खोथिया फोग्रोनाय जायो खोथिया जोङो फोननो थाखाय माइनि फिथाइखौनो दैयाव सोमनानै बेयाव गाजा बेरहोनो बेखौ गाजा बेरहोनो गोनां जायो। बेनिफ्राय बेखौ हालेवनाय दुब्लियाव सारनानै होनाय जायो बिनि उनाव साननैसो उनाव बे माइ बेगर गाजा अरनाया खोथिया महरै रोदोमबोयो। बेखोनो खोथिया देरबाथाय माइ होननानै गायनाय जायो।
औ
बेनिफ्राय बियो उम दान मोनब्रै मोनबानि उनाव फिथाइ थायो। बेखौनो जों माइ बुङो।
औ औ ओ आं गुबुन औ गुबुन मोनसे सोंथि गुबुन मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों आं नोंथां।
उम
आ नों थाङा ओ जानाय लोंनाय नि बेलायाव ओ बेदरनि बेलायाव जानाय लोंनाय माने बेदरनि बेलायाव दा बबे बेदरखौ बांसिन गोथाव मोनो?
आङो होननो थांबाथ' ब्रयलारखौनो मोजां मोनो।
औ बयलारखौ नोंथाङा ओ बे संनानै गोथ थावसिन जानो हायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
आ नोंथाङा बयलारखौ गोथाव मोनो होनदों ना?
अ
बयलारनि बागै नोंथाङा ओ माबादि संनानै जायो बेखौ ससे फोरमायनो हागोन
उम हागोन बयलार थ' आङो बांसिन आलुजों एवबा मोजां मोनो। आलुदो दै बिदिनो म टर होफाबाबो मोजां मोनो।
औ।
बेखिनानो।
अ मा हिसाब माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा थाव साव बिदिनो होनानै मा मा होयो?
फार्स्टआवनोथ' बिदिनो ब्रयलारखौ बायनानै लाबोबाय बाजार निफ्राय हाथायबा बाजारनिफ्राय निफ्राय ब्रयलार सुबाय सुनानै नोङो आं आलुजों मोजां मोनो होन्दो ना आलु हाबाय आलु बि लेमनानै आलुखौ हा हाबाय बिनिफ्राय मथर जिरबाय ओमफ्राय इनिफ्राय सारायखौ अरदाबाव होबाय अरदाब एबा गेसाव बेयाव सारायाव थाव होबाय थाव गुदुं खालामनानै बेदरखो होबाय निफाय बेदर खो एवबाय बिनिफाय बेदरा एसे मोनांनायनि उनाव आलु फोर होबाय आलु मथर होबाय बिनि ओमफाय दै होनाय जागोन हालदै होनाय जागोन संख्रि होनाय जागोन ओमफ्राय बिदिनो मस्लाफोर थायो गोबां मस्लाफोर होनाय जायो बेनिफ्राय बेखो खोबना दोननाय जायो दै होनानै बिनिफाय दैया रानबा जानो थाखाय रेडि जा
औ ओ गुबुन मोनसे सोंथिबाव नोंथां ओ ओ नोंथांनि गामियाव मा मोनसे ओ बबे मोनसे जुनार एबा न'आव फिसिनाय न'आव फिसिनाय ओ जुनार बे बे माखौ बां बांसिनै ओ फिसिनाय जायो
जोंनि गामियाव होननो थांबाथ' बांसिनै फिसिनायबा अमाखौनो होननांसिगोन
औ
अमाखोनो फिसियो
औ ओ नोंथांजों ओ रायलाय रायलायनो मोन नानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां । ओ गोजोनथोंसै
दे गोजोनथों ।